हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दं मोनाबिलि समनि एसे
औ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आंबो नोंथां बिदिनो दसे जिरायनानै दङ।
अ
नोंथांजों आङो दिनैयो औवानि बागै रायलायनो होननानै माने औवानि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां जों?
औ औ सावरायनो हागोन।
अ गिबियावनो औवा होननानै बुङोब्लाथ' औवाया गोबां रोखोम रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
ओ औवाखौ जोङो माने औवानिफ्राय जोङो औवा गाजाखौबो जानो हायो जायखौ होनो जोङो औवा मेवाइ।
औ औ
औवा मेवाइ होनना बुङो जों जायखौ आरो बिदिनो औवाखौ जोङो गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो। जेरै न' लुनाय एबा खुन्था अबेबा गोजौ गोजौ जौ बिल्दिं लुनाय बेफोरावबो जोङो औवा फोरखौ बाहायनो हायो आरो बिदिनो न'फोराव बेरा दुमनाय आरो अबेबा बायदिसिना मैगं थाइगं मैगं आबाद मावनायफोरावबो जोङो जाहाथे बेफोराव जेबो बे मैगंफोरखौ आबादफोरखौ खहा खालामैनि थाखाय आबादखौ माबा मा होनो
औवाखौ
औवाजों बेरा होनाय जायो आरो नोंथाङा जे औवा फोरनि मुंफोरा मा मा दं एसे फोर फोरमायना होनो हागोन ना
औवानि ओ नामफोरखौ मोनथिगौ बेखौ ओ बेखिनिखौ आङो फोरमायना होनो सानदों
औ
औ ओ आं आं मोनथिनायाव औवाफोरनि मुंफोरा जादों ओ जाथि औवा खुरखा औवा थाइ औवा ओ बे बेखिनिखौल' मिथिगौ थाङा मिनथिगौबा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ आंबो थ' बिदि मिथिनाय जाया मानो होनोबा आंबो बारा एसेबां औवाफोरनि नामफोरखौ आं ओरैनो मिथि नाय हिसाबैथ' आङो औवा थेरै मिथियो औवा मा होनो बि लि ना माबा बिदिबो होनना खोनादों आरो फुल गावा बेफोरखौ नोंथाङाबो खाबाय खोमा आरो बिनि मुगा आङो औवाफोरनि नाम खौ एसेबां मिथिला।
औ
आरो जोङो औवाफोरजों बायदिसिना गिसिब बानायनाय खादा बानायनाय सियार बि दि बेफोरबायदियावबो जोङो औवा औवाजोंनो बेफोरखौ बानायनो हायो आरो गुबैयै जोङो मिथिनो थाङोब्ला औवाजों जोङो लेखा बिलाइखौबो बानायनाय जायो होननानै आङो खोनानो मोनदों। बिदिब्ला नों नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा ओनसोलावहाय औवाफोरनि बिथिङाव माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन स' जोङो औवाजों गोबां रोखोमनि ओ बेसादफोर बानायनो हायो जोङो बेखौ ओ बानाय गोबां रोखोमनि डिजाइननि ओ बेसादफोर बानायनानै जोङो हाथाय बाजाराव फाननोबो हायो आरो गोबां मुलाम्फाबो जायो। औ बि दिनो जोङो नोंथाङा बुंलांबाय न' लुनाय बायदिफोराव बाहायो। ओ बिदिनो जोङो न' लुनो थाखाय जोङो खुन्थानि थाखाय जोङो औवाखौ बाहायो औवा खुरखाखौ ओ बिदिनो जोङो औवानिफ्राय जोङो जेमफ्ला दानो बेरा बानायो। ओ बिदिनो खामि हेबो। द बिदिनो ओम। थिं होनो थाखाय जोङो एबा बारान्दा होनो थाखाय जोङो सायाव मान लाखनायखौ जों ओखिनो बानायो आरो जों थ' गोदो ओम- खिखरसालि एबा हासु खरसालिखौ जोङो औवानि औवाजोंनो बानायोमोन ना। थ जोङो थिखालावथ' गोबाङानो ओ बेखौ बाहायला। जाहाथे जिहेतु गोबाङानो ओ इथाजों एबा फ्लास्टार खालाम खालामनानैसो लायो टयलेट फोरखौ एबा खिख'रसालिफोरखौ। थ बिदिनो जों औवानिफ्राय जेखाइ खबायाइ सेन खखा फल' बिदिनो गोबां रोखोमनि बेग खादा गिसि बायदिना। बे रोखोमनि जोंखौ जों हाथाय बाजारावबो फाननो हायो।
औ।
बिदिनो जोङो औवा गोरानबो जों बनबो जनो बन एबा अर सुनो हायो। त' बिदिनो आरो। जोङो साय हायाव जिरायनो थाखाय जोङो औवानि सां बानायनानै जोङो जिरायो आरो गोदोथ' जोङो गोबाङानो औवानि बै औवानि बैसङावसो जोङो उन्दुयोमोन ना आरो आथिखालावथ' बिफां बिफांजों बानायनाय बाताम एबा तकताजों मानि ओ बिसनायावसो उन्दुयो जोङो आरो हि दोनग्रा बे ओम जायखौ बुङो आलना बे बेखौबो जोङो औवारजोंसो बानायोमोन गोदो आरो दानाथ' बिफांनि एबा कार्निसो जाबाय नालाय बेबादिनो औवानि सायावनो जोङो गोबां ओ गोबाङानो सोनारनानै थाबोबाय आरो दाबो सोनारगासिनो दङ औवानि सायावनो। दा बिदिनो नोंथाङा औवानि सायाव आरो माबाफोर ओ फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औवानि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बायदि सिना फुजा फोरबोफोरावबो जोङो औवाजोंनो गोबां बायदि रोखोमनि ओम माने दिजाइन खालामनो हायो एबा मा होनगोन बेखौ ओम समायना नुनाय खालामनो हायो। बिदिनो जोङो ओम गिदिर गिदिर पार्कफोरावबो बेफोरखौ माने बिबार बारिफोरावबो बेफोरखौ आरामसे साजायनानै दोननो हायो आरो बेफोरनिनो गेट बानायनानै दोननो हायो।
औ।
औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बायदि रोखोमनि बिदिनो खालामनो हायो। नोंथाङाबो एसे मिथिबावगौबा एसे फोरमायना होबावदो।
औ, औवाजों जोङो जों बेराफोर बानायो ओ मैगं आबाद बेबायदि खालामनायफोराव जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा हाबा बिनि थाखाय जोङो सेकर सेकरनि बेरा होनाय जायो आरो न'नि लांगोनायावबो जोङो बेरा होनाय जायो। ओ बिदिनो ओ फुलफोर बेबायदि ओ गायोब्ला बिबार बागान बानायोब्ला जोङो मोसौ बोरमाफोरा हाबैनि थाखाय आ बिदिनो जोङो औवानिनो सेकर बानायनानै होयो। ओ बिदिनो ओ औवा औवाजों गोबां ओ बायदि रोखोमनि बेसाद एबा ओम बिदिनो गोबां रोखोमनि बुस्थु जों बानायनो हायो। ओ बिदिनो जों बिल्डिंफोर बानायनायावबो जोङो औवाखौनो बाहायो। औवाखौ जों मालाबाबो बाहाया होननानै बुंनो हानाय नङा आरो बे खौ जों इयुनावबो जोङो बाहायलांबाय थागोन। दा बिदिनो जोङो गु ओ गुबैनो जों औवानि सायाव सोनारो बेखौ जोङो ओ बुंनो हानांगोन आरो ।
औ।
बिदिनो आरो नोंथां माबाफोर फोरमायनानै होदो।
अह जोंनि बिदि जायगा फोरावथ' एसेबां औवाफोरखौ बारा एसेबां नुनो मोना आरो जोंनि जायगाफोराव थेवबाबो आङो जिखिनि माने नुबोदों बेफोरबायदिनो खौ नोंथांनो बिदि खोन्थाबायानो
औ
आरो नाव नोंथांमोननि जायगायाव औवानि आबादफोर बुरजा मावनाय जायो नामा?
ओ जोंनि ओ ओ ओनसोलथिं गोबां मानसियानो बिदिनो ओम न'खरनि सोरबा ओ सोरबा माने न'खरनि ओ जोंनि बर'फोराथ' गोबाङानो ओम हाजिरा-खामला मावनानै जाग्रा मान सुबुंथ'। दम गोबाङानो औवा दाननानै ओम रां आरजियो आरो गोबाङानो आबाद मावनानै आरजियो आबादारि फोरा आरो हाजिरा मावग्राफोरा बिदिनो ओ-औ औवा औवादाननानै बिदिनो ओ रां खामायो आरो ।
औ हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ
नोंथाङा खोनादो
अ-अ खोनादों नोंथां ।
नोंथांनि ओनसोलथिंबो औवानि आबाद मावोना माव-मावनाय जायो
जोंनि खैजाथ' एसेबां बिदि मावनाय जाया । हौवानि आबादखौ । बिदिनो सोरनिबा न'खरफोराव एसे एनै बिदिफोर थायो आरो
औ
बिदिनो
नोंथाङा औवाजों बानायनाय माबाफोर मा बुंदों नोंथां
औ दे नोंथाङा बुंग्रोदो
अ नोंथाङा औवाजों बानायनाय बेफोरबायदि माने आखाइजों बानायनाय औवानि बेफोरबायदि माबाफोर माने रोंगौथि दं नामा बिदि बानायनो हानाय
औहायो आङो औवाजों हासिब बानायनो हायो गोबां रोखोमनिथ' बानायनो हा हाया ओ खालि हासिबल' बानायनो हायो आरो बि दिनो आङो लांगोनायाव औवाजों सेखर ओ बानायनानै ओ लांगोनायाव बिदिनो ओ जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा हाबा बेनि थाखाय बानायनानै दोनो सेकर बेनो थ नों थां जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोन बाय मिथ औ मिथियै बाथ्राफोरखौबो आङो नों थांजों माने रायलायनानै मिथिनो मोनबाय आरो
औ थ' गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ
औे